औ
खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ दे बिदिब्ला जोङो दिनै नोंथांजों सावरायनोसै जोंनि आबादनि सो सोमोन्दै सावरायनो हागोनना नोंथां
औ सावरायनो हागोन
दे बिदिब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै सावराय ग्रोनो बे समखौ आं नोंथांनो होनाय जाबाय
औ जोङो आबाद होनोब्ला माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे गुबै खामानि आरो जोङो आब बाद होनोब्ला माने जोंनि दुब्लिफोराव एबा बारिफोराव माने जिखुनु फोरो जाग्रा मैगं थाइगं एबा ब्ला एब्ला फिथाइ सामथायाइ एबोब्ला जोंनि जोङो जेखौ माइरं होनो माइ माइ गायनाय माने बेखौ बुंनाय जायो आरो आबाद होनोब्ला जोंफोरो आ बाद बुङोब्ला माने जोंफोर जोंफोरनि समाजफोराव जों बुहुत गुबुन गुबुन आबाद खामनाय नुयो जेरैहाय आं बुं आं फोरमायलांबाय जोंनि जानो गोनां जे माइ माइरं माने जोङो बेफोरखौ माने आबाद खामलाना जों गावबा गाव दिहुनना लायनाय जायो
औ नंगौ
आरो जोंनि जेरैहाय मैगं थाइगंफोर माने जोङो जिफोर मैगं मैगंबो जायो ओंखामजों लोगोसे जेरैहाय आलु जाबाय जेरैहाय फान्थाव मोखै फान्थाव गोलाव बिलाहिफोर मैगं गबि जाबाय माने जोङो बेफोरखौ जों आबाद खालामनानैनो माने जोंफोरा गायना लायो आरो जोङो आबाद खौ इंलिसाव बुङोबा माने जोङो एग्रिकालसार होनना बुंनाय जायो आरो बे आबाद मावनायनिबो माने बहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरैहाय जोंफोरो बुङोब्ला माने आबादखौ माने जोंफोरो मोनसे मेथद माने मोनसेल' लामा बेजोंबो गायनाय जायो माने जि खौ जोङो बुङोब्ला माने खनसेल' गायनाय आरो ना ओमफाय जोङो जोङो जेरै इंलिसाव बुंनो हायो माने मिक्सख्रुब पिं होननाय माने मिक्स माने जोंफोरो बुहुत गुबुन गुबुन माने गायनाय मुवाफोर जेरैहाय मैगं थाइगं माने बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानै माने गुबुन गुबुन रोखोमनिखौ खनसेहैनो मिक्स खालामनाय मानो जों फोर गायनो हायो आरो ना माने बेखौनो जों इंलिसाव बुंनाय जायो मिक्स क्रपिं होनानै दायो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो माने आबादनि बारै
उम नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथो आरो नोंथांनिफ्राय मिथियि बुजिफोरखौबो बुजिनो हाबाय आंनि मिथिनाय बुजिनायावहाय आङो बेखौनो आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो बे समखौ होनायनि थाखाय नोंथां गाहामबाय होनदों आङो बे समावहाय आबादनि सोमोन्दै बुंनोसै नोंगौ दायो जोंहा जि आबाद जोङो आबाद होनोब्ला दायो बे समावहाय दैज्लां बोथोरजों लोगोसे जोंहा दायो गायनाय फुनाय बेयो मोनसे गिदिर जोंनि आबाद दायो जोङो बे समावहाय माइ माइनि सोमोन्दै आं बुंनोसै जोङो बे माइ आबाद खो मावनो थाखै जोङो थियारि खालामग्रोयो सिगांग्रो जोंनि हा बेखौ जोङो एवनानै लाग्रोनो गोनां जायो। बिनिफ्राय जोङो जि गायनो थाखाय जि खो दा बेखौबो जोङो खोथिया फोनो थाखाय माइखौ रेडि खालामग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बे माइखौहाय गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोरखौ फोनानै लाग्रोनानै जोङो गावनि गायनो गोनां जेसेबांखिनि बिगा थाया मानो ब्रै बा द' किसुमान नैजि थामजि बेबायदि बिगाफोर जोंहा गोबां बर' सुबुंफोरा बेबायदि आबाद मावनाय हाफोर थायो। बेबायदिनो जोङो दायो बेबायदि दैज्लां बोथोरावहाय जोङो बे आबादखौ गायदों-फुदों आरो बेबायदिनो जोङो बोसोरसेनि जानायनि आबादखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बे जाबाय माइनि आबाद। आरो लोगोसे दायो बे समाव आबाद होनोब्ला गोबां रोखोमनि आबादफोर जोङो मावनो हायो। बेलाथि गायनाय बेबो मोनसे जोंनि आबाद। बेलाथिखौबो जोङो बेबायदि गायनानैहाय जोङो माने गोबां रोखोमनि माने दैज्लां मेसें बेबायदि जेबो माबा गैला जोंनियाव दायो आबाद मावनायफोरा। खुसेरनि आबाद बेफोरखौबो जोङो मावनो हायो गोबां खुसेर गायो दानिया। बेबायदि गोरान हा एसे बो माने दोनला बेबायदि जों आबादफोरखौ बुथुमो। आरो लोगोसे मैगं गायनाय, मैगंनि बैसां पानिलाव होनो बा लाव गोदै बा सबाय आरो जिंखा फल बे फोरबो जोंनि मोनसे आबाद। जोंनि थांना थानायनि थाखाय बेबो मोनसे जोंनि ओ जोंनि थांना थानायावहाय माने लामाखौ जोंनो थाखाय होयो बेबो मोनसे जोंनि आबाद गोलैयो। आबाद होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोर बा गयफोरखौबो जोङो दिनै बिदिनो गोबां जोंनि न'खर खुंनायावहाय जोङो हेफाजाब मोनो। उननि समावहाय जोङो जेखिया फाननाय बोथोर सफैयो अब्ला बेफोरबो जोंनि थाखाय न'खर बेंनायाव गोबां बेबायदि हेफाजाबफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बेबायदि आबादनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबावबाय।
आंबो आबादनि सोमोन्दै मा होनो बेखौनो बुंनो सान्दों जेरैहाय नोंथाङा फोरमायलांबाय माने जोङो माने आबाद खौ जोङो माने जोंनि हारिफोराव माने जोङो मा मानसिफोरा माने मानि थाखाय गायनाय जायो एब्ला जोंफोर आबाद खालाम बा मा मुलामफा मोनो माने जों आं बिखौ एसे फोरमायनो सानदोंआरो। जेरैहाय जों फोर गासैबो मिथिखायो। जोङो माने जोंनि जि जानो गोनां जोंनि जि माइ नांगौ जायो जोङो ओंखाम होनो आरोना माइखौ माने जोङो बेखौ जानो थाखाय माने जोङो बुथुमना लानो थाखाय दायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय दायो माने दैज्लांनि समय जेरै दायो दैजांनि समायाव जोंफोरो माइखौ गायना लायो बेनिफ्राय जोंफोरा बे माइ गायनानै बे दैज्लां समावनो माने जोङो गायनानै गासैखौबो माने जोङो औ माने जेसांखिनि नांगौ जों खालामना लाजोबखायो आरो उनावजिथिया उनाव जेथिया माने गोजां बोथोर फैयो जेरैहाय अक्ट'बर नभेम्बर बेसेबां टाइमाव जोङो बे जोङो जे माइ फोरखौ जों गायदों माने जोंफोर बे बेखौ बुथुमनानै जोङो लायो आरो माने जाहाथे जोंफोरा उनाव माने जानो थाखाय जेबो माने जेरै प्रब्लेमफोर फैया माने बिदि आरो जोङो बुथुमना लायो ओमाय जों फोरो जोङो जेरै मैगं थाइगं गायो माने बेखौबो माने जों जानो थाखाय जोङो गायना लायो आरो जेरै नोंथाङा फोरमायलांबाय आलु फोर गायो बेलाथिफोर गायो एबा फान्थाव गोलावफोर गायो आङो बुंनोसै सानदों माने जोंफोर बे आबादखौ माने जोंनि न'खर सलायनायफोराव माने जोङो गावखौ हे हेफाजाब खालामनो थाखायबो जों माने खालामनाय जायो आर
औ नंगौ
ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो आं बुंनो सानदों माने जोंफोर आबादखौ माने जोङो बाजारफोराव जोंनि बे आबाद बे मोन मोननाय माने मैगं थाइगंफोर एबा माइ माइरं जोङो बेफोरखौबो माने फाननानै जोङो मोनसे रां आरो गिनायनि लामा जों बेखौ दिहुननो हायो आरो माने जेखौ आबाद मावनानै जोंफोर मैगं थाइगं मोननाय माइरंफोरखौ मोननायफोरखौ जोङो फाननानै जोङो फैसा दर बुथुमनो हायो ओमफ्राय बे फैसा नाय जोंफोरो बाहायनानै जोंनि न'खरखौ माने मारैहै सलायनांगौ माने बे न'खर सलायनाय रजों हेफाजाब होयो आरो
औ नंगौ उम
आरो आं बुंनो सानदों जेरैहाय माने जोंखौथ माने गासैबो दाना गासैबो रोंजोबो आरोना जों। आगोल आबै आबौ मननि जुगनिफ्रायनो नुबो मोनदों। माने मानसिफोरा आबाद खालामो। माने सिगां बिदि दि रोङामोन आरो मानसिफोरा। दाना माने गासैबो रोंजोबो माने जेसेबांखिनि गावनि नांगौ गावनि जानो गोनां जिफोर माइरं फोर एबा मैगं थाइगंफोर। माने आबाद खालामनानै माने बिसोरो जोंफोर मानसिफोरा बुथुमना लायो आरो आङो ओमफ्राय आबादनि माने आं फोरमायनो सानबावदों माने आबाद माने बहुत गुबुन गुबुन रोखोम थायो आरो माने गु बोथोर हिसाबै।
औ नंगौ
फदायै बुंलांबाय माने जों फोरो दा बेायदि दैज्लां टाइमाव जोङो माइ गायो। बेनिफ्राय बिदिनो गोजां बोथोरफोराव माने जोंफोरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोङो गार बि फोरबायदिखौ गायनो हायो आरो गारफोरखौ गायो। बेनिफ्राय जेरैहाय आरो गार बिलाहि आलु। बेफोरबायदिखौ माने जों फोर गायो आरो माने जोंफोरथ बांसिन आलुखौ माने बांसिन आबाद खामायनाय नुयो आरो। जोंफोर आलु बे मैगंखौ माने जोंफोर गासै माने बोथोरावबो गासै सिजोनावबो जों नुनो मोनो आरो। माने मानसिफोरा आबाद खालामना। हायो आलुखौ माने जेबो प्रब्लेम जाया।
औ नंगौ।
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायहर
औ दे साबायखर नोंथांनिफ्राय बिदि मोजां बिबुंथि होनायनि थाखाय नोंगौ जोंङो मेसें बोथोरावहाय दा ओ जोंहा जि अक्ट'बर अक्ट'बर मासावबो दायो जोंहा आलु गायनायनि सिजोना सफैसिगोन। आरो जोंङो गायसिगोन मानोहोनो जों आलुखौ रि जिनै मासावबो जोंङो मोननो हायो मानोना जोंङो गोसोबानो जों आलु बाथोनबो जानो हायो। मैगंफोरजों मिक्स खालामनानैबो जोंङो जानो हायो लगाय मोन्देर। आलु फान्थाव। बिलाहि बा बेदर बेफोरबायदि जोंङो। ज' मिलायनानै संनानै जानाय। नुनो मोनो बा आलु बेला आलु फान्थाव गोलाव बेफोरजों ल गायना जायो बा लिसिरि बेफोरदों जोंङो लगायनानैहाय जायो आरो बे आलु खेथिखौ जोंङो जेब्ला गायगोन अब्ला जोंहा बेबायदि रांखावरि आरजिनायावबो जोंहा हेफाजाब मोननो हायो मानोना बेखौ जोंङो जिहेथु गायबाय बेखौ गायनानै जोंङो मोजांहै जोंङो जिथु आबाद खा ओ आबाद खालामनानै हा जेब्ला जोंहा जेब्ला जोंङो दोनगोन जोथोन लागोन निसय जोंहा बेबायदि फाननायाव रांखावरि आरजिनायाव हेफाजाबखौ जों मोननो हायो। आरो दायो बेबायदिनो थास' मिरि होननानै हा बुंङो जोंङो। बे थास'खौबो जोंङो दायो गायबाय बेखौ गायनानै बेखौबो मेसें समावहाय जोंङो जावनानै बिदिनो फानगोन फाननायजों लोगोसेनो जोंहा न'खर खुंनाय बेलायाव जोंङो रांखावरि आरजिनायाव बे थास'निफ्रायबो जोंङो गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो जेब्ला जोंनि ओ बे रांखावरि मोननायाव निस्सय जोंङो गावनि गथ' गथायनि थाखाय फरायनाय बेलायाव जोंङो गोबां रांखावरि हेफाजाब होनो हायो जेरै गथ'फोरनो स्कुलाव थांनायाव जाहोनाय लोंहोनाय बा स्कुलनि फिस होनाय बेफोरावबो जोंङो गोबां हेफाजाबफोरखौ जोंङो होनो हायो आरो बेबायदिनो ओ मैगं-थाइगंनि बेलायावहा जि ओ लाव फल बेफोरखौबो जोंङो दायो मोननो हायो बेनि गेजेरजों जोंङो जानायल' नंङा बेखौ जोंङो फाननानैबो जोंङो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो न'खर सलायनायाव गथ'फोरनो है बेबायदि नट होनायाव लेखा पेन्सिल पेन बेफोरदि बायना होनायाव गोबां जोंङो बेदि रांखावरिनि जोङो हेफाजाब मोननो हायो बेनिखायनो जोंङो दिनै आबाद मावनायखौ जोंङो रावबो बेबायदि नागारनानै थांङाखै दिनै गोबांङा बेबायदि आबाद मावनाय बांसिन गोसो होनानै मावनायखौ जोंङो नुनो मोनदों अब्ला
औ।
ओ आबादनि सोमोन्दै सोमोन्दै सावरायनायखो जों बेसां खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथांजों बेबायदि आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय हामबायसै।
गोजोन्थों।
औ।